नोंथां औ दा औ खोनादों नोंथां
औ
दा नोंथांजों नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आङो नै नोंथां जाखांनानै जिरनानै दङ
अ औ औ दा नोंथाङा फ्रिबा
फ्रियाथ' बिदिनोसै नोंथां
औ औ गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं दा नोंसिनिथिं नोंथां
गायनाय फुनाया गैया नोंथां जोंनिथिं अखायानो गैया माथो दासिमबो
अ औ औ दा नोंथां आं मोनसे टपिकनि सायाव लानानै नों माने नोंथांजों सावरायलायनानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांनावहाय दा बिनि बिनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां
माबायदि टपिकमोन नोंथां
औ टपिकआ जाहैबाय जेनेबा नोंसिनि जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावहाय जेनेबा नोंसोर जानाय लोंनाय जेनेबा बाहायो नङा होमबा जेनेबा बेफोरावहाय जोङो मा मा ओंख्रिफोरखौ माबायदि संनानै जायो बिनि बागै एसे फोरमायनानै होगोनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन हागोन नोंथां
जिहेथु जोंहा सानफ्रामबो जायो नङा होमबा बेफोरो जेनेबा जोंहा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर जायो जेनेबा दालि ओंख्रि बिदिनो गोबां रोखोम ओंख्रि जायो आरो बेबायदिखौ एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा
औ औ औ
जों जानायाथ' जायो नोंथां जोङो गोबां बायदि रोखोम रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ संना जायो नङा होमबा बिनि बिथोराव जोङो सावफ्रामनाय एवफ्रामनाय हांनाय बि बिदिनो मा मा होनो इदिनो जहल फख्रि जहल होन नामो दै लाव लावा बिदिनो सिदोबदोब माने बै बेफोरबायदिखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि मानसिफोरा संना जाबोगासिनो आरो आरो माखासे ओंख्रिखौ जों बोथोर लायै बोथोर मा खालामना जायो संनानै जाबोनायखौ जों खौ नुनो मोन्दों आरोना
औ औ
बेबायदिनो नोंथांनो आङो नारजि ओंख्रि संनायनि बेलाखौनो बुंसै नामा
औ औ जायो नोंथां
नारजि ओंख्रिखौ जोङो माइ ओंखारसै समाव जानाय जायानो नोंथां माने माइआ रंग'लाङो होननानै जों नारजि ओंख्रिखौ संनाय जाया संनानै जानाय जाया आरो ओमफ्राय जोंना नारजि ओंख्रै सङोब्ला जोंनो गिबियाव खारैया गोनांथार नोंथां खारै नङाब्ला जोङो नारजि खौ गेब्लेहोनो हानायखौ आं बारा नुनो मोना आरो
औ
गिबियाव जोङो नारजिखौ बिदिनो नार्जि जानोबा जोङो बेखौ फाथो फोगोरनांगोन फाथो फोनायनि उनाव जोङो फाथोआ देरब्ला जों बिनि बिलाइखौ खानांगोन खानानै जोङो फोराननांगोन बिदि खालामाबाथ जों नारजिखौ बबाव मोननो ना नोंथां इदिनो फोरान फोरानखांनायनि उनाव जोङो नारजिखौ जोङो नार्जि बोरायबा साबसिन होननानै जानो जानो गोथाव होननानै मिथियो जोङो बिनि उनाव जोङो नारजि खौ सोमबाय नारजिया जेब्ला रानो सो नायनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामबाय रुयो खारैजों नोंथां नारजिखौ रुना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजां रुग्रोनानै बेखौ साग्लिसिगोन साग्लिनानै बिदिनो गेब्लेबा जोङो मा नोङो माजों जागोन बेनारजिखौ
औ
जेरै जोङो सोरबा सोरबा ना गोरानजोंबो जायो जोङो नारजि गो बांसिन माजों जायो अमा मेजेमजों जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
अमा नारजि दोलो अमाजों माबाना जायो आरो बे नारजिखौ जोङो अमा जोंबा मिलौलायथारो आरो
औ
ओमफ्राय जोङो बिदिनो नारजिखौ बिदिनो अमाखौ एवना लानानै जोङो बै रुनाय सारायाव लखबना होयोबा
बेयो साराया अमाखौ एवथ्रमनाय बा नाखौ एवथ्रमनाय नाय सार माबाय जायो आरो होसननाय जायो हो सनायनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामो थाव बिदिनो संख्रि बानलुफोरखौथ' होखाजोबबाय नालाय बिनि उनाव जोङो मोजां जब होबाय गोदौ होबाय थाबाय गोदौ होबाय थाबाय जेसे एसेनो नोङो ओंख्रिया लाथा लाथा जागोन जों एसेनो जानोबो गोथावसिन जागोन नङा होमबा नोंथां बिदिनो जबहोनानै जों साखिनायबाय साखिनायनायनि उनाव जोङो खांजाथ थावथाव जायोब्ला मानसिनि जखाखौ नायनानै
औ
बेखौ जों खांनाय जायो आरो खांनानै जों जाबाय आरो जों नारजि ओंख्रिखौ सेवा होननानै मानसिफ्रा साननै सान थामहालागि गोदोनि बोराय बुरिफ्रा दोननानै जायोमोन आरो
औ औ
नारजि ओंख्रिखौ आरो नारजि ख्रिया जोंहा मा जायो थैनायजोंबो जोबोद गोथौ सोमोन्दो दङ जोङो मा होनो ब कासफोराव नारजि अरगारोबा बै मानसि थैनायजों सोमोन्दो नागारलायो होननानै जों बस कासाव
खालामो नारजि दोलो संनानै मानसिफोरनो जाहोयो आरो आरो मानसि फोरखौ सावनो फबनो लांब्लाबो जोङो नारजि अरगारबोनाय हुदाया दं आरो जोंनियाव माने बेयो थैनायजोंबो जोबोद गोथौ सोमोन्दो दं आरो थैनाय समानसि जों सोमोन्दो नागारलायनो होननानै जोङो बैहाय थैनाय जायगायाव मानसिखौ जेब्ला खांगोन बा सावखांगोन अब्ला जोङो नार्जिखौ अरगारनानै गारबोनाय जायो आरोना आरो मोनसे फोथायनाय दंबावदि जोंनियाव फजानि आलासि फैयोबा बा खुरमा बाय बाहागिफोरनो नारजि ओंख्रि संनानै जाहोहर मोना होननानै गोदोनि मानसिफोरा बुङो आरोना नाथाय दानि जुगाव बैफोरखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनोब्ला जोङो नारजि गोखाखौ संनानै जाहरो बा खुरमा ना रलायो होननानै जोङो फोथायनानै लानाय जायो आरोना
औ औ औ
बिनि उनाव बैफोरबायदि संनानै जानायनि उनावबो जोङो मा दङ नारजिया आथिखाल मुगायाव जोङो फुजा बिदिनो मेलाफोरावबो संनानै रां खामायनानै मानसिफोरनो फाननानै रां खामायनानै आरजिनायखौ नुनो मोनो सै आरो जों बिनि अनगायैबो
औ
बेबायदिनो जोङो बर'फोरनि ओंख्रिखौ संनानै आथिखाल मुगायाव जायो आरो संना जानायनि अनगायैबो जोङो बिदिनो बायदि बायदि मेला फुजाफोराव फाननानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दा जेनेबा नोंथाङाथ' बुंलांखोबाय नारजि ओंख्रिनि बादै जेनेबा आङो दायो मोनसे ओंख्रि जेनेबा जेन बर'निनो जेनेबा आंगो ओंख्रि जेनेबा बाथोनबो होनजायो बेखौहाय जेनेबा बिनि सायाव एसे फोरमायनोसै आरो जेनेबा बेखौ माबायदिहाय बानायो जेनेबा जों बेखौ माबोरै बानायनानै जायो बेसे गोबावसिम दोनजायो बेफोरखौ आं एसे फोरमायनानै होनोसै जेनेबा जोंहा बेनो जाबाय माने नाफाम आरो दा नाफाम आफामाथ' जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे बिराद मुंदांखा माने बाथोन होननानै जों बुंनो हागोन जों बेखौहाय ओमफ्राय जोङो बानायनाय जायो आरो बेखौहाय नाफामखौहाय जेथु जोङो माने नाफोरखौहाय जोङो गिबियाव हमनानै लायग्रोनांगौ जायो बिलो बा दैमा बिदिनो बायदि माबाफोरावहाय जोङो जेराव ना मोनो बेवहाय जोङो बेनिफ्राय लाबोनांगौ जायो आरो दा बेनिफ्राय जोङो लाबोनानै बेखौहाय साफा आरामै सुनानै जेनेबा जोङो बेखौहाय फोराननाय जायो एबा जोङो बिदिनो माबाफोरावहाय सान्दांगाफोरावहाय जोङो अरावहाय एसे हांसोनायखौ जों नुनो मोनो जेहेतु हाङोबा माने नाया जेनेबा मोदोमफ्रु जेनेबा मोदोमो आरो जेनेबा हांनाया जेतु एसे एसे हांसोनानै जोङो बेखौहाय मोजाङै फोरान फोराननानै जोङो बेखौहाय माने देनाय जायो आरो जिहेतु जोङो बिदिनो गाहेन बा अ उवाल बा जेनेबा बिदिनो दिंखि बायदिफोराव जों माने देनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेवहाय माने नाफाम देनायावहाय जोंहा माने गोबां बायदि रोखोमनि माने माबाफोर होनाय जायो बिदियावहाय जेनेबा मैगंफोर माखासे जेनेबा बिदिनो थास'फोर बेफोरबायदिनो माने आरो दंफां राखेब बेफोरबायदि माखासे माबाफोरखौ जों होनायखौ नुनो मोनो आरो जिहेथु नाफामा गोथावसिन जायो जे बिदि नानै दोननाय आरो जोङो बेखौहाय माने औवानि हासुंफोरावहाय जोङो बांसिन हारसिं सानायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय दानि मुगायाव जुदि सोरबा सोरबा बानायोब्ला माने औवानि हासुङ सोआबालानो माने बिदिनो भयाम फोथाव सोनानै दोननायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो दा जोङो बेखौनो जोङो औवानि हासु ङावहाय सोनानै जोङो बेखौहाय थालिर बिलाइ बा थालिर बिलाइफोरजोंहाय जोङो मोजाङै नाथेनानै थालिर बिलाइखौहाय आरो जों बेखौहाय प्लास्टिक फोरजोंहाय जों मोजाङै खाथनानै दोनो आरो जिहेथु बे सिङावहाय माने बारा हाब हाबलाङा दा बिदिनो जुदि बेयाव बे हासुुंखौ जुदि बारा हाबलाङोब्ला माने बियो माने नाफामा गाज्रि जानो हागौ आरो एबा भाइरासफोरबो जेनेबा जानो हागौहाय जेनेबा मोजां जानाय नङा आरो बिदिनो खिनांगौ जानानै फैगोन आरो बे नाफामखौहाय जानो। दा जोङो बे नाफामखौहाय माने जों गोबाव समसिम दोननानै जायो आरो बिदिनो जों फेसवनानैसो जायो नङा होमबा? नाफामा माने जेब्लासिम फेवा अब्लासिम माने बे जानो मोजां जाया आरो। जेब्लासिम नोङो जेनेबा बेखौ गोबाव समसिम दोननानै जागोन। दोनगोन अब्लासिम माने नाफामा जानो मोजांसिन जागोन आरो माने बेखौ सोरबा सोरबा बिदिनो गोबाव समसिम बोसोरसे बोसोरनै गाहामनिबो नाफाम थानायखौ जों नुनो मोनो। जिहेथु बिदि नाफाम थानायफोरा माने ओ एसे माने सारफ्राव होयोब्लानो माने मोदोमखायो आरो जिहेथु जोङो बे माने गोदोनि समाव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि समावसो एसे खमायलांनायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। बेेथ' जोङो नाफामखौहाय जोङो डाइरेक्टै जाफिननाय जाया माने जोङो बेखौहाय संफिननानै जानाय जायो आरो। जिहेथु जोङो बेखौहाय सारायाव मोजाङै संख्रि बानलु हायो बिदि बेफोरबायदि सामब्राम होनानै जोङो माने जाफिनायखौ जों नुनो मोनो आरो जिहेथु बेखौहाय जों माने मोजाङै संनानै जायो आरो आरो बेबायदिनो बे माने बेनि अनगायैबो जों माने आरो बिदिनो ओंख्रिफोरखौबो जों मोननानै जानाय जदि सबाइ ओंख्रि नारजि ओंख्रिफ्रावबो जों होनानै जायो। बेफोराव माने होयोब्ला माने नाफाम मोदोमनाया माने मोजाङै माबा जायो आरो जिहेथु जोङो जानाय बायदि मोनलायो आरो दा नाफामखौ आजिखालि माने गोबां खम बानायनायखौ जों नुनो मोनबाय मानो होनब्ला दानि सुबुंफ्रा माने ना आरिफोराबो माने लायनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनोब्ला दानि जुगाव माने ना आरिफोराबो एसे खम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। माने गोदोनि समावहाय नाफोराबो माने गोबां एभेलेबेलमोन नालाय बै समावहाय जों माने बानायनाय जायोमोन आरो दा औ दामाने बे नाफामा माने बर'फोरनि मोनसे ओ जोबोद माबा आरो बे मुंदांखा बाथोन आरो दा नोंथां जोंहा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां